खोना
औ
औ नोंथां।
औ
रायज्लायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा अ ओरैनो दङब्ला रायलाजागोन ना?
औ रायज्लाय जागोन नोंथां।
जोंनाथ' ओरैनो आबाद बर' मा न'खरना औ जोंनाथ' ओरैनो बर' न'खरला आबादनि सायावनो खारनाय नङा होमब्ला बांसिन जोंनि गामिाव आबाद मावनानैनो संसार जायो आबाद मावनानैनो जिउखौ खुङो ओमफ्राय जोंना गाहाय आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला मानि आबादखौ मावो दैज्लां बोथोराव मेसें बोथोराव बोथोराव बिदिनो आलादा आलादा रोखोमनि बोथोर लानानै आबाद मावो। माइ आबाद मावो होनोब्ला दाथ' दैज्लां सोरबाबा मोसौजों एवदों सोरबाबा ट्रेक्टरजों एवदों जायखिजाया हाखौ फोमोननानै दा बयबो फारा फारि गायनो लादों। माबोरै गायो होननानै बुङोब्ला फा गिबियावनो खोथिया फोनानै लायो बेनि उनाव हाखौ फोमोननानै नानै गायो बेजों लोगोसेनो बयबो लोगो नांनानै एबा सोरबा खामला होनानै बिदिनो गायनानै लानाय जायो। गायखांनायनि उनाव माइआ मोनोब्ला एबा माइनि हाबा बेखौ हाखांनानै मोननायनि उनाव हानानै नानानै जानाय जायो नङा होमबा सरासनस्रायै बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ माइबो नुनो मोनो जोङो। मा मा रोखोमनि माइ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि माइ आबाद मावो नोंथाङा मुंफोरखौ बुंनानै होनो हागोन नामा।
औ जोंनिथिथ' बिदिनो ओ मासुरि अन्जना आरो बंगबन्धु आरो माइब्रा आसु जोसा औ बेफोरनिनो आबाद बे बेफोरनिनो बांसिन आबाद मावनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय
नोंगौ
औ
आरो मा होनो खायसे हाया गोथौ खायसे हाया गोथौ नङा एबा गोजौ हा माबादि हायाव माबाददि माइखौ थौ गायनांगौ एबा मााबाददि रोखोमै गायनांगौ एसे गुबुं गेसें नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना-नामा
औ औ जोंना थ' माने जोंनि ओनसोलथिंथ' बिदिनो एसेबां माने गोथौ हा गैसो आनालाय बेनि थाखायनो जोंना एसे माने बोरि जायो औ बोरि जायो नालाय जोंनि हाया बेनि थाखायनो जोंनिथिं बांसिनखौनो ओ अनजना माइ गायनाय नुनो मोनो आरो। बांसिन अनजना माइ गायो औ अनजना मासुरि आरो माइ बुरा बेफोरखौ गायो आरो बांसिन
नंगौ नोंथां
औ आरो जोंङो गोथौ हायाव गायनो थाखायथ' जों रनजितखौनो बांसिन गायो आरो गोथौ हायावसो माने बे रनजित माइआ माने बांसिन जायो आरो। बांसिन मोजांसिन जायो। औ बेनि थाखायनो जोंङो औ बेनि थाखायनो जोंङो गोथौ हायाव बांसिन रनजितफोरखौ गायनाय जायो। औ बेनि आरो आरो जोंङो बिदिनो गायनो थाखाय गायनो थाखायथ' जोंङो गिबियावनो खोथिया फोदोनांगौ जायो नालाय बेनि थाखाय जोंङो खोथिया खोथियाखौ फोनो थाखाय जों माइज्लि दोननाय जायो माइज्लि माइ बे माइज्लि माइखौ बे माइज्लि माइखौ सोरबा गोदान माने नार्सारिनिफ्राय बायनानै लाबोयो। आरो सोरबा बोराय माइखौनो दोननानै माइजलि आइ मा खालामो आरो जों आरो बाजारनिफ्राय बाजारनिफ्रायबो मोनो आरो बे माइजलि माइखौ आरो न'आवनो खायसेया दोनखायो बेखौ जोङो बे माइज्लि माइखौ जोङो बस्टा बे फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय जोङो दैयाव हाखरफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो
नांगौ नोंथां
थ सोमना दोननानै जोंङो साननै जाबा-जाब्लाथाय हरनै नि उनाव जोंङो बेखौ बोखाङो बोखांनानै जोंङो बिदिनो हायाव न'-न' सिंफोराव जोंङो हायाव हायाव दोननानै ओ थालिर बिलाइजों जोंङो खोबना दोननाय जायो बेखौ हरसेनि थाखाय खना दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा ओंखारो आरो हरसेयावनो बेयो गाजा ओंखारो आरो बे बिदि ओंखारबाथाय जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो बेखौ फोहैनाय जायो जों खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो दुब्लिखौ माने हालेवग्रोनानै लानांगोन बिदि ट्रेक्टर बा नांगोलजों जोङो हालेवग्राय नांगौ जायो आरो बेखौ हालेव हाग्राफोरखौ थै होनांगौ बेनि उनावसो जोङो बिदिनो हालौवग्रोना लानायनि उनाव जों बे खोथिया मायस्लि माइखौ जोङो होनाय जायो आरो बे माइस्लि माइखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै जोङो बिदिनो खिरखा खिरखा मायबा मोनसे आइजेङआव जोङो बिदि लानानै बेखौ सारनानै फोनाय जायो आरो दुब्लियाव
नंगौ नोंथां माइनि अनगायैबो मेसें बोथोराव बेसर दिसि बायदिसिना आबाद खालामनाय नुनो मोनो नङा हबा बेसर फोनानै बेसरजों सोरबा सोरबा थाव बरननाय नुनो मोनो सोरबा सोरबा टिसिनि थाव दिहुननाय नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां बिदिनो बेसर फाननानैबो गोबां रां खामायनायबो नुनो मोनो नोंथाङो फोरमायनो हागोन नामा बेसर फोनायनि बेसेबां दानसिम बेसरा बार आरो बेसेबां दानसिम फुनो हानाय
औ नोंथाङानो फोरमायना होग्रोलाय बेसरखौ माबायदिहाय जोङो बिदि मा फोराननाय गायनाय जायो फोराय जायो
आं बिदिहाय बेसरनि बागै बांद्राय मिथिनाय जायाखै नोंथां आं मिथिगौ बेसरखौ फुना से नै दान नांगौ बायदि मोनदों आङो बेखौ फुनानै फोराननाय जायो बेसिम आं मिथिगौ नाथाय गायनायनिखौ बांद्राय मिथिया अब्लाबो बेसरनि अनगायै बिथांमोननि जायगायाव मा मा आबाद मावबावो मेसें बोथोराव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
आ बिदिनो सिबिं सिबिंबो मावनाय सिबिंनिबो आबाद मावनाय जायो आरो मुला
औ
मुलाफोरनिबो मुला लाइ लाफा बिदिनिबो जोङो आबाद मावनाय जायो आरो मेसेङावहाय
नंगौ नोंथां लोगोसे फान्थाव गोखै फान्थाव गोखै। औ गरसि, लेस्रा बायदिसिना गायनायबो नुनो मोनो गुबुन गुबुन आबादारिफोरखौ लाइ ला फा नङा होमबा नोंथां?
ओ नंगौ।
औ बेनि अनगायैबो दानि आबादारिफोरखौ मा होनो बांसिनहाय गय बिफां गायनानै गय फाननायफोरबो नुनो मोननाय जायो गोबां बिबांनि गय गायनाय जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनदों लाख लाख रां खामायनायबो नुनो मोनदों औ नोंथांमोननि ओनसोलाव गयनि आबाद मावनाय जायो नामा
औ। जोंनि ओनसोलाव गय माव गयनि आबाद मावनाय दङ आरो। माने एसेबां गैयाब्लाबो साफा सानै मावनाय दङ। बिसोरो गयनि आबाद मावनानैनो जोबोर रां खामायगासिनो आरो। औ बे गासै माने बिदि जोङो बिगासे बिगासे बिगासेनि गयनि आबाद मावब्लानो जोंना गोबां रां मोनो, रां खामायनो हायो आरो जोङो। बुंनो थाङोब्ला बे बांसिन माने जोङो गयनि आबाद मावनानैनो बांसिन रां खामायनो हायो आरो। बेयाव माने जोंहा जोबोद लाब जायो आरो। उम।
औ।
बि गयनि आबाद मावनानै
औ
बेथ' माने गयाथ' सोलिबाय थाखायो नालाय, जोङो जेरावबो ओ सानफ्रोमबो नांगौ जाखायो, बयबो जायो। बेनि थाखायनो जोंनो बे गया सोलिखायो बेनिखायनो सानफ्रोमबो नांगौ जाखायो नालाय बेनिखायनो जोबोर रां मोननो हायो आरो जों बेखौ फाननानै।
नंगौ नोंथां, गयनि अनगायैबो जोंनि हालामाव थालिरनिबो बागान खालामनाय बर' आबादारिफोरखौ दासान्दि गोदानै नुनो मोनदों, लोगोसे हाग्रानि बैग्रि एबा बिलाथि बैग्रिनिबो गोबां बिबांनि फाननानै ओ सम आरो बोथोर लाना फाननानै गोबां रां खामायनाय नुनो मोनदों, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ, नोंथांमोननिथिं बिदिनो मा मा, मा मा आबाद मावनाय जादों ओ मावनाय जायो?
औ जोंनि ओनसोलावहाय गय थाखाबाय, ओमफ्राय बायदिसिना लाइ लाफाखौ मेसें बोथोराव फालें बायदिसिना मुला बाय गाजर बायदिसिनाफोरखौ आलु बायदिसिनाफोरखौ मेसेङाव मावनाय नुबाय। बेनि उनाव ओ थालिरनि आबाद गोबां रोखोमै नुनो मोननाय जादों दा आलादा आलादा रोखोमनि। थालिर बिफांफोर नार्सारिनिफ्राय एबा बबेनिफ्रायबा लाबोनानै आबादारिफोरखौ गायनाय नुनो मोनो। गय बिफां, हाइब्रिद गय बिफां एबा हाइज्रा बादि अबेनिबा ओ गोजाननि नार्सारि फोरनिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय नुदों आरो जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसे गोदानै आबादारि फोरखौ चकलेट बिफां एबा राबार बिफांबो गायनाय नुनो मोन्दों। राबार बिफांनिफ्राय राबारनि आथा बा राबार सिट बानायनानै गोबां रां खामायनायबो नुनो मोन्दों। लोगोसे गोदानै बर' आबादारिफ्रा जोंनि हालामाव साहा आबादबो खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
औ नोंथां बेजों लोगोसे नाथाय बेयाव बुंनो थाङोब्ला बांसिनै खस्थ' गैयि एबा गायनायनि उनाव बांद्राय जोथोन लानाङि फिफांङानो जाहैबाय गय फिफां, बेनिखायनो बेखौ बांसिन दिनै मोननोबो गोरलै, आरोबाव बांद्राय जों बेखौ नायफिनबाय थानाङा। जोथोन लानो नाङैनि थाखाय बांसिन आबादारिफोरखौ गय बिफांखौ आरो थालिर बिफांखौ गायनाय नुनो मोनो। मोननो आरो नंगौ नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों राय औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
नंगौ नोंथां गोजोननाय थाबाय औ